हेलौ हेल' ओ खोनाबायना?
हेलौ
औ खोनादोंना?
औ औ खोनादों।
औ।
नोंथांनो आङो कल हरनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै हरनाय जादोंमोन आरो
दा नोंथाङा सावरायनो हागोन ना
औ हागोन मा आयदानि सायाव रायज्लायनो सानदों नोंथाङा
आङो दैज्लां आरो मेसें बोथोरनि जे जों बर'फ्रा आबाद मावो नङा होमबा बे आयदानि सायाव रायलायनो सानदोंमोन आरो
औ दे मोजाङै दा औ खोनादों आङो
औ औ
दे नोंथाङा एसे होनबा फोरमायग्रोदोदाम औ दे
उ जोंथ' ओ बर' आबादारिफोरा नङा होमबा ओ गोबां रोखो खोमै आबाद मावो।
औ।
जेनेबा जोङो। गाहायै जों माइ आबादखौनो गाहाय आबाद महरै मावो आरोना।
औ।
उम दा बेनि अनगायैबो जोंहा माखासे न'आवनो। ओ मैगं महरैहायबो आबाद मावनायखौ नुनो मोनो आरो।
औ।
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनागासिनो आं नोंथां।
औ ओमफ्रायो। ओ जोङो दैलां बोथोरनि आबाद होननानै बुङोब्ला बेवहाय जोंहा माइ आबादखौनो जोङो गाहायै बुंनांगोन आरो। जों बयबो माने बर' सुबुंफोरा बा बर'फोरनि बो आरो। ओ जेनबा आं जोंनि बर'फोरनिखौनो बुंबाय गाहाय मावो दा जेब्ला बैसाग जेठ ओ हाबजेनो नङा होमबा जेब्ला बै दान। गाबजेनना हग्रानिफ्रायनो माइ खोथिया फोनायखौ। माने जुरि जेनो आरोना। ओरैनोथ' जेदाव बांसिनैनो माइखौ फैयो। दा गोजां बोथोरनि होनबाथाय। ओ जेब्लायबो सानफ्रामबोनि समाव माने ओंखाम महरै जानो थाखाय जों बेखौ। बेहाय मा खालामो दैलाङावहाय जोङो। ओ खेनसेयैनो बुरजा माने। गोबां बिगानि गोबां बिगायाव बा गोबां हायाव जोङो आबाद मावो आरो
बिदिनो।
खोनादोना नोंथां? हेलोउ।
औ खोनादों।
औ औ औ दा बेनि अनगायैबो जोङो दैज्लां बोथोर। आव जेरै न'वावहाय मावनाय मैगं थाइगं। ओ जेनबा। न'वाव मावनाय मैगं थाइगं होननानै बुङोब्लाथाय ओरै। ओह दैजां बो थोरनिया खुमब्रा जोगोनार बेबायदिनो। ओ मा होनो फोरला जिंखा। ओरै मैथा बेफोरखौहाय मावो आरोना दैज्लां बोथोरावहाय। बेनि अनगायैबो बानलुफोरबो मावनाय जायो दैज्लां बोथोराव। दा जोङो ओ मेसें बोथोरनि होननानै बुङोब्लाथाय। मेसें बोथोरावबो माने गोबां रोखोमै माने आबाद मावो आरोना ओ जेरैहाय जोङो न'वावनो बुंना गोन आरो न'निखौ बुङोब्ला न'वाव मावनाय आबादफोरा जेरै आलु, थारुन बेबायदिनो सबाय बिमा, थाइबें, लाइ-लाफा ओ फुलकबि अलकबि बेफोरबायदि आबादखौ। माने मावो आरोना जोङो मेसें बोथोरावहाय। खोनादोंना नोंथां आरो बेबायदिनो जोङो जेरै दालि सबाय बेसर बेफोरखौबो जोङो माने मेसें बोथोरावहाय दुब्लि फोथारफोरावहाय खुबैनाय जायो आरोना दा जों बेखौ दैज्लां सफैनानै सिगां सिगांनो बे मेसें बोथोरनि जे दालि सबाय, सिबिं बेफोरखौ मानि थिखोनानै लायो आरोना आबादखौहाय आबादनि फसलफोरखौ जोङो दिखांनानै लानायखौ नुनो मोनो आरो
औ
औ दा
मा
नोंथांमोननि ओनसोलावहाय जे ओ दैलां बोथोर आरो मेसें बोथोराव माबायदि आबाद मावो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो
औ
उम
उ औ मा होनो बोथोर आबादाथ' जोंहा बोथोरनि हिसाबै बोथोरनि मथिसो मावो नालाय दैज्लां बोथोराव आलादा आबादखौ मावो नोंथाङा बुंखाबाय आरो मेसेंयावबो आलादा खौनो मावो
नोंथांनिखौ माने ओ नोंथांनि बुंनायखौ एसे ओ गोदो गोदो खोनाफैदों आरो एसे ओ खरसिनै बुंनो हागोन ना नोंथाङा।
औ खोनाबायना
औ औ
उ माने दैज्लां बोथोरनि आबादा आलादा आरो मेसेंनि आबाद थोरनि आबादा आलादा नङा होमबा नोंथाङानो बुंखाबाय मानो होनोब्ला मेसें बोथोराव गायनाय मैगंफोरा बाराद्राय सान दुं अखा बेफोरखौ थावरिनो हाया आरो दैज्लां बो थोराव मावनाय आबाद बैफोर आबादनि थाखाय गोबां बिबांनि
अखा, सान्दुं, बार बेफोरखौ नांगौ जायो दैज्लां बो थोरनि सान्दुंफोरा गोबां खरा जायो नङा होमबा?
औ नंगौ
औ आरो अखाफोराबो गोबां जायो नांगौ बिबांनि ओ जोंनि ओनसोलाव बेहाय माने गोबां बिबांनि अखाबो हायो आरो सान्दुुंआबो गोबां जायो। मेसें जानाय लोगो लोगो जोंनि ओनसोलावहाय साननि बिदुङा एसे खम फैयो आरो दुंनायाबो खम जानायलाय बैफोर मैगंफोरा थावरिनो हायै मैगंफोरखौहाय माने जायफोरनो साननि बिदुं खम नांगौ बार खम नांगौ बैफोरबायदि अखा दै खम नांगौ बैफोरबायदि मैगंखौ जों मेसेंयावहाय सायख'नानै गायो आरोना नोंथां। नोंथाङा खोन्थाबाय माने दैज्लांयावहाय जोंहा माइ गायो होननानै आरो बेजों लोगोसे फाथो बिदिनो आरो न'आव जानो थाखाय खुमब्रा फोरला जिंखा ब दिंखा ओरैजाय दंबावो गोबांनो माने न'आवहाय जोङो बासि बासि गायनानै लायो आरोना। अबे बोथोराव अबे मैगं ङा जायो बेफोरखौ बासिनानै जोङो मावनानै लायो।
औ औ नोंगौ
औ आरो मेसेङावहाय जोंहा बेसर सिबिं दालि दालियानो गोबां जाथोनि दं मुग दालि। आरो अ मा होनोमोनलाय इयो मुसुर दालि बुट दालि गोबां रोखोमनि आलादा आलादा दालि दङ बेैफोरखौहाय माने जोङो मेसें बोथोराव गायो नाथायबा आरो जाय गा लायै ओनसोल लायै मेसें बोथोरनि जाखिनिखौ जों दा दैज्लां बोथोरावहाय गायनो हाया मेसें बोथोरनि आबाद। दा जोंनियाव गायनो हाया बैफोर बायदि आबादखौ गुबुन ओनसोलावहाय जाय जायगायावहाय माने गुसु गोग्लैबाय थायो। जेरै बुंनो हागोन जोङो अरुणचल मेग जोंनि खाथि खाला थानाय रायजोफोर
अरुणाचल मेघालय बेफोरबायदि ओनसोलाव दा बायदियावबो माने गुसु थायो माने हाजोआरि ओनसोल नालाय बिसिनियावहाय
उम उम
बिसिनि बारहावाया जोंनिफ्राय आलादासिन बैसोर ओनसोलावहाय जाय मैगंफोरखौ जों मेसें बोथोराव गायो बैफोर मैगंखौ बिसिनि ओनसोलावहाय दाबायदि समावहायबो माने दैज्लांनि समावहायबो गायनो हायो दा जों मबाइलनि जुग बा इन्टारनेटनि जुगनि दारै जों थांनो हायाब्लाबो माने मबेइलजोंनो ससियेल मिडिया समाजारि बिजोङावहाय आगारनायाव जों मिथिनो मोनो जे दा बि फिथांमोनहा बान्दा कफि मुला अलखबि बैफोरबायदि मैगंखौ दा बिथांमोननि ओनसोलाव गायगासिनो आरोना नोंथां। औ दा औ दा आथिखालनि मुगायाव बिनिखायनो माने जोंनि ओनसोलाव मोनाब्लाबो सिजेन गैयाब्लाबो बोथोर गैयाब्लाबो जों दा बैफोर मैगंखौहाय मोनजागासिनो। मानो होनोब्ला थांलाय फैलायनि हान्था मेलानि सुबिदायाबो गोबां जाबाय।
उम उम
गायनानै गुबुन जायगायाव दैथायहरनो हानायनि राहायाबो मोजां जाबाय नालाय। दा अरुणाचलनिफ्राय जोंनिसिम सानसेनि बा दसेनि समनि गेजेरावनो जोङो हाथायसिम मोनफैनानै जों बायनानै जानो हायो आरोना माने मेसें बोथोरनिखौबाबो दा जों मोनजासै आरो बेबायदि माने बोथोर लानानै मैगङा जायो थेवब्लाबो माने ओनसोल लानानै बारहावानि दुमनाय बिदुङा आलादा आलादा जानायलाय मैगंखौ बासिनानै गायनो हायो आरो नाथायबा दा जोंनि ओनसोलावहाय बैफोरबायदि मैगं बान्दा कफि मुलाखौ गायोबा जानाय नङा मानो होनबा जोंनाव बांसिन अखा हायो आरो दुंनायाबो बारा दााबायदियावहाय हाया गासैबो जोंना गिसि जानानै थायो बेबायदियावहाय माने बैफोर बान्दा कफि मैगंफ्रा थावरिनानै थानो हाया हारसिङैनो नस्थ' जालाङो आरो ना बेबायदि आरो जोंहा ओरैजाय माखासे जोंनियावहाय जानाय माखासे आब मैगंफोर जेनेबा बैफोरखौबो जोङो गुबुननियावहाय हरनो हायो जेनेबा सम गैयि बोथोराव जों माव जेनेबा जोंनियावहाय दैज्लाङाव गायनाय आबादखौहायबो गुबुनाव हरनो हायो आरो माने बैफोर ओनसोलावहाय बैफोर मैगंफोरा जाया नालाय जायगा लायै जायगा बेबायदिनो माने औ बोथोर लानानै बोथोर सायख'नानै जों गायनांगौ मैगंखौ आरो बेजों लोगोसे बारहावाया एसे गाहाय गोहोम खोख्लैयो आबाद मावनायावहाय बेबायदिनो माने औ मा होनदों नोंथाङा
माने खोनादों नामा होन्दों आं
औ खोनागासिनो आं
ओ औ जोंना दा सावरायनायनि समाबो दा जोबनानै फैबाय नोंथां अब्ला जोङो जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै नङा होमबा
औ दे बिदिब्ला
औ अब्ला गोजोन्थों नोंथां
औ दे